नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामना दं दा?
आं दा बिदिनो जिरायनानै दं। नोंथाङा मा खालामदों?
दं आंबो एरैनो जिरायनानै।
औ
नोंथांनि खबरा मा बायदि
खबरा मोजांथ' नोंथांनालाय?
आंनाबो मोजाङानो। ओमफाय नोंथांजों आं मोनसे आयदा लाना नैै सावरायनो फैदोंमोन। ओरै जिब जुनारनि। जिब जुनारनि बागै एसे सावरायनोसै नामा।
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
बा नों थाङा गिबियावनो सावरायग्रोदो नामा
आतसा दे बिदिब्ला जिब जुनार। नि बागैथ जोंना जिब उम बुहुमाव गोबां जिब जुनार थायो।
औ
जेरै ओ नआव फिसिनायखौनो जिब जुनार बुंनो थाङोब्ला जेरै मोसौ मोसौ थाबाय बिथिं अमा
औ
उम सैमाफोराबो जों जों नआव फिसिजानाय फोरबाय दिनो बोरमा
औ
आरो बे हाग्रानि जिब जुनारखौ बुंनो थाङोब्लाथ मोसा सिंह जिरा बेफोर थाहैबाय उम मैसोब फोराबो जों जों नआवनो फिसिजानायबो थायो आरो बे हाग्रानि मैसोबो थायो।
औ
आबो बेदिनो मोसौखौ जों न'आव फिसिनो थाखायथ जों बेखौ सानफ्रामबो फुङाव उम गांखो जानो थाखाय बेखौ दुब्लियाव लांनांगौ जायो। बिनि थाखाय दै दौनांगौ सानजौफुआव। मोनायाव न' आव लाबोबा नआव खानानै दोनफैनानै जि बिदिनो दै सै लोङोबाथाय दै होनानै दोननाय जायो मोजाङै न'आव। अखा सियालासे मोजाङै जोथोन लानाय जायो आरो
औ
इदिनो सैमाफोराबो जों जों नआवनो थाफानाय। ओंखाम होनांगौ। बे सिखाव नेग्रा होननानै जों मोनथिनो मोनो। बुंनाय जायो। सैमानि बागै ओ
औ
नोंथाङा इसे फोरमायनानै होनो नामा?
औ फोरमाय जागोन, जेरै नोंथाङाबोथ' इस, जि सिगाङावनो बुंलांखाबाय नङा होनबा, जेरै अमा मोस जौ बोरमा, सैमा, बेफोर बागैनि, थिग जोंबो बेबायदिनो अमा फिसियो बा मोख मोखौ फिसियो बा सैमा, खौ जोङो न'आव फिसि फैयो आरोना, जेरै जों अमा लायोबाथ' अमानो जों आदार होनांगौ नङा होनबा जेरै जों अमानि थाखाय, जोङो गुन्दै नांगौ जायो औ दाना, बेफोरबायदि बि सापत बेफोरबायदि होजायो आरो औ जों अमानि थाखाय जों, थास होन थास रुनानै जों होनाय जायो, आ खायफा खाय बिफाया माने जखाय सेराब होयो जेरै, जौ बानायनानै औ औ ओंखामबो संनानै होयो जों बेबायदिनो न' फिसिनाय बा हाग्रानि बेफोरबायदिनि जुनानै बुंनो थाङोबा जेरै जोङो न'आव फिसिनाय बा जेरै जों अमाखौ फिसिबाय न' होनबा जों अमानिफ्रायबो माने जोङो एस एसे न'खर संनो थाखाय जों एसे माने मदद मोनो आरो ना फाननानै जों एसे एनै जोंहो मोनो नङा होनबा जेरै जों जोङो मोसौ फिसिबा जों मोसौखौ जोङो फुंआव जोङो फोथाराव हैनांगौ नङा होनबा गांस जानो थाखाय जोङो मोसौनि गोबोरखिखौ जों माने हासार हिसाबै, जों माने मैगं थाइगं गायोब्ला, माने बेखौ बाहायनो हायो आरोना, बेबो मोनसे जोंनि नेस, नेसारेल माने हासार होननानै बुंजायो आरोना औ मोसौनिफ्राय जों गाइखेरबो मोननो हायो जोङो औ औ मोसौआ माने, गाय मोस निफ्राय जोङो फिसा, होबोला जों गाइखेर मोनजायो बा जों गाइखेरनिफ्रायबो जों फाननानै जोङो रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो
औ औ
जों‌ सैमाखौ बो जोङो जेरै अमा बा मोसौ बेफोरबादि जेरै जों बिसोर जोथोन लायो जों थिख बिबादि जों सैमाखौबो जों बेबायदिनो जोथोन लायो आरोना जों जुदि ओंखाम जानानै जोङो सैमानि थाखायबो फागो लानो गोनां जायो। बा लाखिनो गोनां जायो आरो ना बिसोरनोबो जेरै जों ना बेदर जायोबा बिसोरनोबो ना बेदरखौ होनो गोनां जायो।
औ
ओमफाय बोरमाखौ जों जेरै मोसौखौ जों जेरै आबोर लायो बा मोसौखौ जों जेरै जोथोन लायो थिग बेबादिनो जों बोरमाखौबो जों बेबायदिनो जोथोन लायो आरोना बोरमायाबो बिद बिदिनो खायफा खायफा मानसिया बोरमानि गाइखेरखौबो माने साहा लोंनाय जायो नङा होनबा नों
औ नंगौ औ
मोनथिनाय बादिब्लाथ 'जों बोराय बुरै बा आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिनाय बादिबा ओ बोरमानि गाइखेरखौ एसे माने बांसिन माने खामानियाव होथावना होननानै जों मोनथिनाय मोननाय जायो आरोना ओ जोङो बोरमा खौ बेबायदिनो फिसिनानै खायफा खायफा बोरमानिया बोरमाया माने फिसाखौ मानै बा मासे बेबायदि होयो आरो जों आं माने जोंनि ओनसो ओनसोलाव नुनाया माने माथामखौबो आं नुनो मोन्दों आरो ना
औ आंबो औ औ नुदों।
जोङो बेखौ जोङो बेबादिनो गिदिर गोलाव खालामनानै जों बेखौ फाननानै जों रांनि मुलाम्फा मोननो हायो। जों नखर सुंनो थाखाय जों हेफाजाब बा मदद जों मोननो हायो आरो
औ
बेबायदिनो हाग्रानि जुनारखौ बुंनो थाङोबाथ' जों हाग्रानि जुनार होनोमबा जों एसे माने गिथावनाबा गिनाय बेफोरबायदि मोनो नङा होनबा नों
औ नोंथां औ
मैदेर मैदेरखौबो जोङो फिसिनाय जायो। खायफा खायफा फिसियो आरो ना जेरै जोङो बहाब बा दंफां दा-दानस्लाय बा बेफोरखौ दिखाङो बा बोखांनो थाखाय जों मैदेरखौबो जों खामानियाव बाहायनो हा
औ नोंथां
जेरै मोसा मुफुर, जेब्रा, जिराफ, सिंह बेफोरखौ माने जोङो हाग्रा बंग्रायाव नुनो मोनो आरोना मै बेफोरबायदिखौ नोंथाङा एसे मोनथिनायखौ सावरायजाबावगोन नामा?
औ आं एसे बुंबावनि ओ हाग्रानि आरो न'नि बुंनो थाङोब्लाथ' जों हाग्रानि न'वाव फिसिनायफोरा जोंनि मानसिनि रावफोरखौ एसे बुजियो। मोनथियो मानियो बाथ्राफोरखौ ओ मोसौफोरबाब एसे जोंनि रावफोरखौ बुं बुजिनाय-बुजियो देसन आरो बे हाग्रानिखौ बुंनो थाङोबा बिसोरो जेबो बुजिया। आरो बिसो आरो बिसोरो मा जि मोनो बेखौनो जायो। खारो बा गावजों गावनो जा लायो
औ
बे मोसा सिंह'फोराबो मानसि नुबाबो बिसोरो जेबो राव बुजिया‌। बेफोरखौनो जायो। आरो मैदेरफोराबो हाग्रानिफोरा मानसिफोरखौ आरो बेफोरनो आरो ओ आरो मैदेरखौथ' जों न'वावबो फिसियो। बा न'वाव फिसिनायफोरा न'नि मानसिनि राव बुंनायफोरखौ मानियो। बाथ्राफोरखौ लायो बे नाथाय हाग्रानिफोरा बा थ्रा बुजिया जेबो मानसि मोनबा मानसिखौबो जाबाय नङाबा गावजों गावबो जालायो। बेफोरबायदिनो आरो बेदर जाग्राफोरा मानसिखौबाबो जायो गावजों गावबाबो जालायो। आरो जेरै हम मै जिराफ बेफोर थ' आरो गांसोखौनो जानानै थायो।
औ
औ
बेनि गे जेरावनो आं मोनसे खोथा माने जिब जुनार बा न'नि फिसिनाय बा हाग्रानि बेफोरबायदिनि गेजेराव आं मोनसे माने सावरायनो लुबैदों आरो ना जेरै जोङो दाउसिन दाउला खौ जों हाग्रानि दाउसिन दावला बा न'आव फिसिनाय बेफोरबायदिबो दङ नोंङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां
फिसिनाय जों दाउ हांसो बेफोरबायदिखौ जों फिसियो नङा होनबा नोथां। जों बेफोरनिफ्रायबो रांनि मु लाम्फा मोननो हायो। जेरै जों हाग्रानि दाउ बुंनो थाङोबाथ' बायदि बायदि दाउ दङ जेरै दाउ
औ
अरै
सखा, दाउ खा, दाउब बायदि बायदि औ
जेरै जोङो बुंनो थांबा फाथ' दाउखौ जों फिसि नङा होमब नों
औ औ आरो दउरायाइफोरखौबो जों न'आव लाबोनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ जेरै जोङो ओ आं फाथ' दावनि खोथाखौनो बुंनो थांनोसै जेरै जोङो न'आव लाना फैबा जोङो बेखौबो जों माने खायफा खायफा दाउआ ओंखामबो माने बि दाउआ आरो ओंखामबो जायो। नों जुदि जों माने फिसिना जों जाहोयोबा आरो ना ओरै जु खामखौबो जायो बुद बुद दालि बे फोरबायदिखौबो जायो आरोना। ओमफाय बेफोरो मो ने जों जे राव बुङो आरोना बेफोरखौबो बेखौ जों माने लानाय बा रायलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा एसेस ओमफाय दा होदो दे।
औ दाउस्रिफोरखौबो जों न'आव फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। दाउस्रियाबो फंनैसो बाथ्रा बिदिनो मानसिनि राव बायदियैनो बुंनो हायो होननानै मि थियो आरो आरो बुं दाउरायफोरखौबो न'आव फिसियो। लाबोनानै। औ दावराइ दाउथु आरो गोबां ओ बायदि बायदि गाबनि फिसा फिसा सखा बायदि दाउफोरखौ जों नुनो मोनो। न'आव फिनायफोरखौ।
औ।
बेबायदिनो जों न'आवथ' आरो गोबां दाउ ओ न'नि दाउ हांसोफोरखौ फिसिनायाथ' थाखायो बयनावबो। जों नुनाय बायदियै गामि ओनसोलाव
औ।
नोंथांमोना न'आव दाउ बा जुनार बेफोरबायदि दंना? फिनाय
औ दं दं।
जेरै अमा बोरमा मोसौ सैमा मा जेरै दाउनि बुंनो थाङोबा जोंहानाव भाथ' दाउआ दङ। ओरैहाय फारसे जोङो मा ने मैना दाउ होननानैबो जों मैना दावस्रि होननानैबो मोनथि नाय मोनो जोंनि ओनसो सोलाव ओ बेफोरखौबो जोङो न'आव ला ना फैना फिसिनाय जायो बा जोंनि नख'राव दङ आरो। जेरै हां खो दाउ बेफोरबायदिया दं आरो।
अ अ।
न'खराव बो दंना।
जोंहानि नखराव मोसौ दं। बोरमा अमा। दाउ दं।
औ।
बेखिनियानो आरो‌
जोंथ हांखो दाउ होनना बुंनो थाङोबाथ जोङो जानोबो।
औ औ आरो हांसोआ। मोननै मोनथाम मा बायदि बायदि था। थायो मुङै मिथिनो हानाय थायो बा। बेयो फथिहांसो। हांसो होनाबो मोनथियो सिने हांसो। आरो हांसो राज।
औ।
आरो हाग्रानि हांसो बुंनो थांबा हांसो सिलारियाबोथ हाग्रायाव थायो।
औ।
होम बेखौ मिथिनाय जायो।
औ। नोंथां जोंना। समा जाबायमोन नामा।
औ। दे नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनो औ गोजोननाय थाबाय औ।